औ
औ
औ खोनादों,
मा होनो जोंहा मानि सोमोन्दै रायजलायनो नागिरदोंमोनलाय?
जोङो दा सोमोन्दैनि बागै माने सोमोन्दैनि रालायनो नागिरदोंमोन आरो सोमोन्दोनि बागै औ
सोमोन्दोआथ' सोमोन्दो होनोब्ला जोंना, समाजावहाय गावजों गाव, अनलायनानै थानो थाखाय मोनसे सोमोन्दो बानायनानै लायो। सोमोन्दोआ मुंखौ गाबज्रिलायनाय नङा आरो दा सोमोन्दो गैयामोनबाथ' माने गाव जों गाव नाम गाबज्रिलायनायसो जागौमोन माने समाजाव माने नाम गाबज्रिलाया मोनसे खौसेयै थानो थाखाय बेखौ मोनसे सोमोन्दोनि महर होनानै, जोङो गाबज्रिलायनानै मोनसे समाजखौ, मोनसे गामियावहाय जयैहाय थांनानै थायो आरो माने समाजावहाय गावजों गाव, माने न'खरसेनिनो हिसाबै, थांनानै थानो थाखाय मोनसे सोमोन्दो गायसनलायो। सोमोन्दोफोरा जाहैबाय जेरै आदा आब' न'खरसेनि सोमोन्दोआ दा आब' गुबुमै बिमा बिफा आइ आफा, आदा बाजै, आमाइ आनै, बिदिनो आमाइ आनै आयं बिदिनो बेलेग बेलेग सोमोन्दो थायो। नोंथाङा मा मा सोमोन्दोखौ मिथियो? आइ आफा मा मा सोमोन्दोफोर दङ उम,
बिदिनो नखराव आदा ब आइ, आफा, एबा जों आदा मामा,
मामा उम बाबा
आदै मादै दङो।
बार उम नाय इदिनो नोंसोर ना बिमा बिफाखौ मा होननानै गाबज्रियो?
ओमफ्राय आदा आदै बिनानावखौ, बिनानाव, उम